हेलौ अ- अ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ नोंथाङा फ्रियैनो दं।
औ।
औ- औ नोंथां।
अ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ नोंथां फ्रियैनो दङ।
अ। ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला ओ आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव ओ सावरायनो सानदों।
औ नोंथां।
अ। ओ दायो जोंना सिजोना दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ -नंगौ।
औ ओ बे दैज्लां बोथोरनि बागै आं नोंथांजों ओ दसे सम नोंथांजों सावरायनो सान्दों ओ नोंथाङा रेडि दंना?
औ नोंथां।
दायो आं टपिकखौ जागायनो सानबाय होनबा नोंथां।
औ नोंथां जागायदो।
ओ सरासनस्रायै जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिन बर' हिसाबै जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो नङा होनबा?
औ।
औ बे माइ आबादखौ मा -रै मावो आं बेखौ दा नोंथांजों सावरायनो आखायाव लाबाय गिबि -गिबियावनो जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो नांगौ माइ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोथां नांगौ।
गिबियावनो जों माइखौ बुथुमनानै एबा नांगौ बायदिखौ जोङो लानानै गिबियाव जोङो बस्था दसा एबा फाथो फाथो दिरुंनिफ्राय बानायनाय बस्था बेयाव जोङो माइखौ सोनानै सोमनानै दोन ग्रोनाय जायो। खोनादोंना?
औ नोंथां।
ओ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ। बिदिब्ला जोङो माइखौ सोमखांनायनि उनाव जोङो खोथिया फोनो थाखाय हालौनानै लाग्रोनाय जायो नङा होमबा?
औ नोंथां
ओ बिदिनो जोङो खोथियाफोरनि थाखाय हाखौ गिल गिलि हालेवनानै फोमोन खनानै आलि दाननानै आलि खोनाय जायो नङा होमबा।
औ नोंथां।
बिदिनो आलि खोखांनानै जोङो हाखौ हालौवखां गिल गिल हालौखांनायनि उनाव हाखौ मैजों समान खालाम खालामनानै जोङो माइखौ एबा माइसालिखौ फोनाय जायो। माइसालिखौ फोखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो दै एबा अखा हानायखौ होबथानाय एबा दै बोहैनाय बायदिसिनाखौ होबथानो थाखाय जोङो आलिखौ खोथिना दोननाय जायो बोखांनायनि उनाव जोङो खोथियाखौ फुजासे माने फुजानाय जाजासिम जोङो मोजाङै आपदा लानांगौ जायो आरो खोथिया मोजां जायाबा जोङो बेयाव हासार होनाय जायो बिदिनो इउरिया बायदिसिना नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिनो खोथिया फुजानाय जायोब्ला जोङो गायनो थाखायबो बेलेग हायाव जोङो। खारायनानै बिदिनो मोसौजों एबा ट्रेक्टरजों हालौवनानै जों हाखौ फोमोनना लानांगौ जायो नङा होमबथां
औ नोंथां
बिदिनो हाया मोनोब्ला जोङो माइ गायनो थाखाय बिदिनो हाजिरा नांगौ जायो गायनो गायनो थाखाय हिनजाव मानसिनि गोनां जायो
औ औ
गोदोनि दिनावथ' गोदोनि दिनावथ' ट्रेक्टर बिदि माबाबो गैयामोन दा दानि जुगाव मोसौजों हालौवनायबो जाला। आखाइफोरजों माने माबानाय जाला नङा होमबा
नंगौ नोंथां
दानि जुगाव गासिबो मेसिनारि जाजोब्बाय गायनाय फुनायानो होन एबा हालौवनायानो ज आजिखालि ट्रेक्टरजोंसो जाजोबो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोङो हा फोमोनखांनायनि उनाव जोङो खोथिया फुनानै हाजिरा एबा बिदिनो फाला बदल मावलायनानै जोङो खोथिया फुनानै लायो नङा होमबा
नंगौ नोंथां।
ओम फुखांनानै ओ गायनो थाखाय बिदिनो ओ बिगासेयाव साबा बिदिनो ओ बिघानै बिगाथाम बिदिनो हा बुरजाबा मानसि बुरजा नांगौ जायो इदिनो गाय-गायसिगोन नङा होमबा औ इदिनो जोंनियाव हमनानै ला जों सिगां ओ माइ आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोरावल' मावोमोन नाथाय दानि जुगाव मेसेङावबाबो मेसिन मथर बायदिसिना ओ दै बहायनानै दै मथ थर बहायनानै मावनाय जायो।
औ नोंथां औ नंगौ नंगौ।
थिग बेबायदिनो दा जोङो जोंनि सायडाव मावनायफोरखौ आं एखौनो फोरमायनो सानोदि ओ जोंना दा गायनाय फुनाय होनोब्ला जों जोंनि साइडआव माने मेसेंङाव बांद्राय मावनाय जाया दैज्लाङावल' मावनाय जायो नङा होमबा?
औ औ।
उम। इदिनो जोङो माइखौ गायखांनायनि उनाव गोबां आबदाल लानांगौ जायो ओरै दै निफ्राय हमनानै ला ओरै आरो माइ जाखांख'नो हायाबा ओ हासार होनाय इदिनो अखा अखानि दै मोनाबा मिसिनजों दै सारना होनाय इदि गोबां आबदाल लानांगौ जायो। ओ ओ माइखौ जोङो गायखांनायनि उनाव ओ बा दान एबा द' दानसिम नेनांगौ जायो जो माइ मोनजासिम। नङा होमबा?
गौ नोंथां।
उम। इदिनो माइ मोनखांबा आरो जोंना मोनसे खामानि फैलायो माइखौ ओ हानाय ओ गोदोनि दिनाव माइखौ जोङो खासि लानानै हानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव माइखौ जोङो टेक्टरजों एबा गुबुन मिसिनजों हानाय जायो। आरो गोदोनि दिनाव माइखौ हाखांनानै जोङो ओ मुथ्थि खानानै ओ बावखाजों रोगानानै न'आव जमा दोनफैयोमोन। जमा दोनखांनायनि उनाव मोसौजों माइ मारा होनानै जोङो माइखौ आलदा जिगाबखौ आलदा खालामनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बिदि नंलिया आथिखालाव टे क्टर जोंनो ओ माइखौ हानानै ओ माइ आलदा जिगाब आल दा खालामनाय जायो। ओ मारा होनांगौनि गोनांथि गैया जायो इदिनो गोबां आथिखालाव एडभान्स एडभान्स मिसनारि फैनानै जोंनि मावनांगौ खामानिफ्रा माने गोरलैसिन जालांबाय नङा होमबा नोंथां? औ। इदिनो माइखौ इदिनो हाखांनायनि उनाव जोङो ओ मिचिनजों मिसिनजों हायोब्ला जोङो माइखौ ओ दुब्लिनिफ्राय लाबोखांनायनि उनाव जोङो न'आव लाबोना नै ओ टिर्भालाव लखबनानै फो ओ सानसे साननै इदिनो सानदुंआव फोराननानै बाख्रियाव सोनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ इदिनो बाख्रियाव सोखांनायनि उनाव जोङो माइखौ इदिनो दिमोल दोनना ओ ओ बाख्रियाव दिमोल दोननाय जायो आरो इदिनो दिमोल दोनखांनायनि उनाव जोङो नांगौ बायदि जानो थाखाय जोङो जेब्ला गोनांथि जा यो अब्ला ओ सान्दुुङाव माइखौ लामनानै ओ इदिनो लामखांनायनि उनाव माइखौ जावनानै मिलाव सौहैनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
आं नोंथां।
ओहो होम। मिलाव सौहैनानै इदिनो ओ माइरं गुन्दै मोनबोयो बिनि बदल जोङो फै सा होनांगौ आरो लाबो ओ माइरंखौ लाबोखांनानै संग्रायाव जावनानै जोङो माइरं एक्सट्रा जुजाय इदिनो माइगाब थानायखौ बासिनानै जोङो संनानै जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेबायदिनो आरो माइनि आबादा बिदिनो जोङो बिदिनो गोबां दैज्लां बोथोराव आबाद मावनानै मोननो हायो।
औ औ
ओ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोनथिं दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो।
औ नोंथां जेनेबा जोंथिं दैज्लां बोथोराव जेनेबा माय आबाद मावनाय जायो बेजों लोगोसे ओ मैगं थाइगं आ बाद मावनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ
औ ओ जेब्ला माइ आबादनि बागैथ' नोंथांङा ओ गुवारैनो फोरमायना होलांबाय दायो आङो जेनेबा मैगं थाइगं आबाद मावनायनि बागै ओ सुंद'यै फोरमायथिना होनो सानदों नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ जेनेबा जोङो माइ आबादखौथ' मावखानो जोङो माइ आबादजोंनो लोगोसे जोंनो मैगं थाइगंबो गोनां जायो नङ आ होमबा नोंथां। जोङो जेनेबा मैगं थाइगंखौ जोङो गायनानै ओ बेनिफ्राय जोङो मैगं थाइगं गायनानै जोङो जेनेबा ओ मैगं थाइगंफोरखौ जोङो न'आवबो जानो हायो लोगोसेनो जोङो मैगं थाइगंखौ जन नेबा हाथाय बाजाराव फाननानै जोङो रांबो मोननो हायो आरोना नोंथां।
ओ जेनेबा मैगं थाइगं फाननायनि रांजों जोङो ओ जेनेबा न'खराव नांगौ जानाय ओ माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो बायनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ बेनिफ्राय ओ जोङो जेनेबा गोबां रां आरजिनोबो हायो आरोना। ओ आथिखालावथ' जोङो हाथाय बाजाराव ओ मोननाय माखासे मैगं मैलाफोराथ' गोबां मेडिसिन गोनां जायो आरोना नोंथां। बेखायनो जोङो जेनेबा न'फोरावनो ओ गाव गाव बाहायनायनि थाखाय जोङो
ओ मैगं थाइगंफोरखौ न'खरावनो जेनेबा मावनानै लायोब्ला गाहाम जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ नोंथांजों ओ गोबां सावरायनानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनदों ओ बिब्दिब्ला जोङो उननि समाव गोबाङै सावरायसिगोन ओ बिब्दिब्ला जोङो दा समाव दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
अ जागोन दे बिदिब्ला नोंथां आंबो नोंथांजों रायजलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां ङाबो आंनो आंनि थाखाय दसे सम होनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय जासिहरबाय। ओ बिदिब्ला दायो दोनथ'नायसै नङा होमबा नोंथां।
औ दे नोंथां दे।